औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
आङो नोंथांजों ओरैनो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन
अ सावरायनो हागोन नोंथां
औ सावरायनायनि गुबै आयदाया जाहैबाय जे जों जोंनि गावबागाव जिल्लायाव माखासे जेनेबा जि दावबायनाय जायगा बा पिकनिक स्पटफोर बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
औ गिबियाव नोंथाङा नोंसोरनि जिल्लानि माखासे दावबायनाय जायगाफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थ' आङो बिदिब्ला फोरमायलांनोसै जेनाखि जोंनि ओनसोलाव दावबायग्रा जायगा होनोब्ला जोंनाहाय मोनसे मुंदांखा माखासे पिकनिक स्पटफोर दङ बेनि गेजेरावनो जाहैबाय दिरबिल दिप्लइ बिल आरो मोनसेया जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पट बे गासैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया जोंनाहाय क'क्राझार क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो दङ दा बेयावहाय गोबांथार क'क्राझार जिल्लानि मानसिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोराबो बेवहाय दावबायनो फैयो दा जोंनहाय दावबायनाय दावबायनाय बा लावखार ओंखाम जानाय दा बिनि बेनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला जे जोङो मानि थाखाय ओ दावबायो बा लावखार ओंखाम जायो होननानै बुङोब्ला जे जोङो बै जायगानि जेनाखि समायना नुथाय बेखौ नायनो बा बैनिफ्राय जोङो माखासे बा जेनाखि बै जायगानि गुदि खिथा मोनथिनो थाखाय जोङो बा गियान लानो जोङो बै जायगायावहाय दावबायहैनाय जायो बा लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायो बेबायदिनो जेनाखि आ दा जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय दा बोथोरजों लोगोसे खप जानानै गोबां मानसिफोरानो जेनाखि सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो दा बै सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बेयो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय आ बारा गोजान जाया बेबायदिनो क'क्राझार टाउननिफ्राय थाङोब्ला जोङो ओरै कारिगाव जानानै बिसमुरिजों जोङो सरलपारा ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सौहैनो हानाय जायो दा बेयावहाय जोङो बे जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थाङोब्ला जोङो गोबां समायना नुथायफोरखौ जोङो लामानिफ्रायनो नुलांनो हायो जोंनाहाय ओरै बिसमुरि बाजारखौ बारनाय लोगो लोगोनो जेनाखि जोंहा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बा हायुंङारि हाग्रामा जोङो बेखौ मोनलाङो दा बेयावहाय गोबांथार जिब जुनार जेरैहाय मोननो थाङै सना गाबनि मोख्रा आरो बेजों लोगोसेनो मैदेर आरो बेयाव थानाय गोबां जातनि सिख्रिफोरखौ जोङो मोननो थाङो बेयो बेयावहाय गोबां जेनाखि गुबुन हादरनिफ्राय सिखिरि नायनोबो फैयो बा बेफोरनि बादै फरायसंफैयो दा बैफोरनि नुथाया जोबोद गोसो बोनो हाथाव आरो बेबायदिनो जोङो जेनाखि बिसमुरि जानानै नैबे सिखना जोहोलाव हायुङरारि पार्कजों जोङो पार्कनि गेजेर गेजेर थांनांगौ जायो। आरो जेब्लानो जोङो सिखना जोहोलाव हायुङरारि पार्कखौ एसे जोङो बारगोन होमबानाखि जोङो आरोबाव जोङो गामि मोनहैफिनगोन बेनो जाहैबाय उल्थाफानि दा बे उल्थाफानि गामिया हाय जेनाखि बेयाव दैखौ उल्था बोहोयो होननानै बुङो मानसिफोरा मानो होनोब्ला जोंनि जोङो दैखौहाय। सानिफ्राय खोलाथिं बोहोयो होननानै मिथियो नाथाय बेवहाय। उल्थायै बोहैनाय जायो बेबायदिनो जेनाखि। जेनाखि बे सरलपारायावहाय मोनसे आरोबाव मोदाय सिबिग्रा थावनि दं। दा बेयावबो बेयाव लावखार ओखाम जानो थाङोबा बे मन्दिरावबो मानसिफ्रा हाबगोरलाङो बेनिफ्राय। बे उल्था पानिखौ बारब्लानो जोङो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ जोङो मोनहैनाय जायो बे थावनिया जोबोरैनो समायना सोरगिदिं हाजो हाला अन्थाइ अनला बिफां लाइफांजों आबुं जानाय। बे सरल भाराया गाहायै जेनाखि भुटान भुटान हादरनि सिमनायाव थानाय बेवहाय भुटान हादोरसानिफ्राय दै बोहैबोनाय जायो बे दैया जोबोरैनो गुसु जेरै जेरै दाथ' गोलोम बोथोर बेयाव मानसिफोरा जेनेबा गरमखौ सहायनो हायैयाव। बेयाव जेन'बा दुगैनानै रंजानो थाखाय थांनाय जायो बेयाव थाङोब्ला गोसोखौ जोबोरैनो मोजां मोनो। मानोना बेयावहाय गासैबो बिफां लाइफांजों आबुं बेजों लोगोसे सरलपारा गामियाव गोबाङैनो जोङो गय आबाद मावनायखौबो नुनो मोनो। जोङो बैफोरखौबो नुनो थाङो। दा सलपारा दैमानि दैसाया गुसु जानायलाय बेयाव मानसिफोरा गोबाङैनो दुगैनायजों लोगोसे जेनाखि जानाय लोंनाय खालामहैयो दा बेयाव सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जोङो गासैबो दखानफोरखौ मोननो थाङो जाय दखानफोराव जोङो गासैबो जाग्रा ओ लों लोंग्रा मुवाफोरखौ मोननाय जायो आरो आथिखालाव जोङो बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा जा थावनियाव जे मोनायावबो हर थानो हायो हर थानानैबो सुबिदा दं होननानै जोङो खोनानो मोननाय जादों मानोना बेयाव गोबां दावबायारिफोरानो गोजाननिफ्राय फैनायफोरा सानसेनो थांफिननो हाया जेखुन बे हर थाफैनानै रंजायो मोसायो। बेबायदिनो जायगानि गोजोननायखौ लायो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार जेनाखि दावबायग्रा बा लाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दङ नोंथां। दा बेफोरबायदि जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बा दावबायग्रा थावनिफोरा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा दङ नोंथाङा फोरमायनानै होलांदो?
औ अब्ला नोंथाङा जि फोरमायलांबाय नोंथांनि जिल्लानि बागै जि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। फोरनि बागै जोबोद मोजां गोसो गोथाव जायगा नोंथांनियाबो। जोंनि जायगायावबो बिदिनो गोबां लावखार ओंखा ओंखाम जाग्रा बा दावबायग्रा जायगाफोर दङ जेरै जोङो बुंनो हायो सौ कि हाजो दङ दारागाव हाजो दङ पथारिलाम। उम दङ आरो जोंहा मोनसे दंबाय जे मानास मानास हाग्रामा बेयावबो जोङो गोबां मानसिफोरखौनो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो आङो जेनेबा सौकिफोरनि बागै सुंदैयै फोरमायनोसै जेरै जोङो सकियाव थाङोब्ला नोंथाङा ओ गो जोबोद मोजां मोजां नुथाय नुबोनो हागोन आरो जेरै हाजो जि भुटान जे सो भु भुटान नांजाबनाय जे हाजोफोर आरो माखासे गिदिर गिदिर अन्थाइ बै अन्थाइफोराव भुटाननि माखासे हांखोफोरजों लिरनाय बाथ्राफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोगोन आरो। आरो जि बिनि दैया जोबोद मोजां जायो जि दै बोहैबोनाय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बियो गोथां नायनो मोजां आरो आरो बै जों जे स खिनि दैमायाव गोबां रोखोमनि नाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बै नाफोरा मानसिनि सोरगिदिं गिदिं लाबाय थानाय बा दावलाबाय थानायखौ नुनो मोनो। मानोना बै दैमानि नाया मानसिफोरजों गोमोन जाबाय आरो माने मानसि गिला आदार होदावबाय थानायखाय बेखायनो जोङो बै नाफोरखौ जोंनि सोर गिदिं ओरैनो खाथि खालायावनो दावलाबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोर फैयो बास लानानै आरो स्कुलफोरनिफ्राय फैयो गथ'फोर फरायसाफोर। बिदिनो गुबुन गुबुन दावबायारिफोर फैयो आरो बेयाव गोबां सुबिदा दङ जोंहा जेरै जानाय लोंनाय उम थानायनिबो बायदिसिना सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो आरो सकियाव जेरै जों बुंनो हायो जानाय होनो ब्ला मोनफ्रोम जानाय लोंनायखौ जोङो बै सखि हाजोआव नुनो मोनगोन बेदर हांनायनिफ्राय लानानै ओ ओंख्रि ओंखाम बायदिखौबो जोंङो बेयाव नुनो मोनजोबगोन आरो आरो जायगायाबो जोबोद समायना दंफां सिं सिं बैग्रिबारि ओम बैग्रि सिं सिं एकदमबारे जिरायना थाग्रा जायगा बिदि बानायनानै दोनजोबदों आरो। थारैनो बे सकि हाजोआ जोबोद गोसो बोथाव आरो नोंथां। जि बि हाजोनिफ्राय जिबायदि दैया बोहैबोयो बि यो जोबोद नायनो समायना आरो बिदिनो बेयावनो ओ माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ दखान होनानै गावनि जिउखौ ओम बा गावनि न'खरखौ दैदेनलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बोथोर लायै बोथोर ओ जि बर' आइजोफोरा बेयाव ओ साहा द खान बा जानाय लोंनायनि दखान होनानै ओम गावनि ओ न'खरखौ बाम गथ' गथायफोरनि नांगौथिफोरखौ ओम सुफुंनो हादों आरो बेयाव दखान होनानै ओ बिदिनो जोंहा दंबायो आरो मोनसे दारागाव हाजो दारागाव हाजोखौबोथ' जोङो बयबो मिथिखागौ। ओ जिबायदि मानसिफोरा बेयाव दावबायनो थाङो ओ बोथोर फैब्ला जि गरम बो थोर फैयोब्लाथाय जि दारागाव हाजोआबो मोनसे जोबोद नायनो समायना आरो बेबो भुटान हाजोजोंनो नांजाबनाय। ओ बियो ओ जोङो बेयाव माखासे ओ एक्टिभिटिस बा जे हाबाफारिफोरबो नुनो मोननाय जायो दारागाव हाजोआव जेरै- जिब लाइन बायदिसिना खेला दुलाबो गेलेनो हायो। ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दारागाव हाजोआव। बेयावबो सखि हाजोनि बायदिनो गोबां दखानफोर दङ बर' आइजोफोर बा गुबुन गुबुन ओ हारिनि ओ मानसिफोरा दखान होनानै जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेयाव जोङो ओ गोबां दावबायारिफोरखौ ओ दुगैनो थांनाय ओ बा केम्पिं बायदि खालामनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ थारैनो बेफोरो ओ मोनफा मोनफा ओम ओ गोसो बोनो हाथाव जायगा आरो नोंथां। ओम बिदिनो दंबायो जोंहा जि दारागाव हाजोनि जि हाजो खर'आव ओ मोनसे मन्दिर दङ आरो नोंथां। ओ जायखौ जोङो शिब मन्दिर ओम होननानै ओम ओम ओ खोनानो मोनदों आरो जोङो नुहैदोंबो आरो ओ बेयाव गोबां मानसिफोरानो ओम जानाय लोंनाय बा ओ बायदिसिना हाबाफारिनि अनगायैबो बेयाव जोङो खुलुमनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो। दारागाव हाजोआव हाजो गोजौ गाखोलांनांगौ जायो बै होजो खर'आव जोङो मोनसे मन्दिर दं बेयाव गोबां मानसिफोरानो फुजा बायदि सिना होनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो ओ गोबां ओ दावबायनायनि जायगाफोर दङ गोबां हाबा फारिफोरबो खालामनो हायो आरो नोंथां। आरो दंबायो जोंहा ओम जि ओ फथा दैलाम। ओ लावखार ओंखाम जाग्रा बेबो जोबोद ओ नायनो समायना। बेबो जोंहा ओ भुटानजोंनो नांजाबफ्रामो एसे। जिबायदि भुटाननि दैया जोंनि फारसे बोहैबोयो बै ओम सेर सेराव गोबां मानसिफोरानो ओम मा होनो बेखौ लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो गोबां मानसिफोरानो बेयाव ओ फैनानै रंजाफैयो मोसाफैयो आरो बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बेयाव खुंफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां ओ जे जोंनि सावरायलायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां ओ उनाव सम मोनोब्ला रायलायफिनजागोन।
औ जागोन दे नोंथां दे।